हेलौ
हेलौ नोंथां? ओ गिबि गिबियावनो गोजोन मोना फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन नोंथां।
सम होनो हायोब्ला नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा नोंथाङा गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
दे जागाय दे नोंथां
अ होमबा जागायनोसै नोंथां गामि आरो सोरनि बागैथ' बांसिनानो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां गामिया जाबाय नेसारेल जेनेबा हाजो-हाला, दैमा-दैसा बायदिजों बुंफबनाय नोगोरा बिलदिं बायदि बेफोरबायदिनो गारि मथर खारनाय बिल्डिं बायदि दिसनादो बुंफबनाय आरो ना नोंथां दा होमबा नोंथां गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउ खुंनाया मोननै गुबुन गुबुन थांना थानायनि लामा नोंगोना नङा नोंथां
औ नंगौ
मोननैनिबो गावबा गावनि मुलाम्फा आरो असुबिदाफोर दं
औ
खायसे गामिया गोजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो खायसे नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबुंफोरा आरो खाबुफोरखौ मोजां मोनो ओ गामिनि जिउ आरो ओ नोगोरनि जिउ ओ गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउ नि गेजेराव
ओ सायख'नाया सासे सुबुंनि गोनांथि केरियार ओ जिउ खुंनाय आदब आरो गावारि सायख'नायनि सायाव सोनारा आरोना नोंथां ओ गामिया ओ सरासनस्रायै सोमखोर फोथार दैमा ओ हाग्रा बंग्रा हाजोफोरजों ओ बेंखन जानाय मोनसे फिसा थाग्रा जायगा आरोना नोंथां गामिफोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउनि राहानि थाखाय बांसिनै हो आबाद जिब जुनार फिनाय ना हमनाय आरो फिसा फिसा ओम फालांगिनि
हेल' नोंथां
होजायो आब' हावाया सिखोन आरो ओ दावराव आरो ट्रेफिक खम जायो सुबुंफोरा ओ फुङाव सिखारनानै सानाव खस्थ' खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि न'खरजों सम हगारो आरोना नोंथां अ न' संसे सुबुंफोरा गावजों गाव मोजाङै सिनायो ओ आरो गोब्राब समाव गावजों गाव हेफाजाब खालामो बेयो ओ सुबुं माहारि आ सोमोन्दो मोनसे गोख्रों मोन्दांथि सोमजिहोयो आरोना नोंथां ओ गामिनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों बेनि मिथिंगायारि ओ समायना नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ गामिनि जिउनि आरो सोहेरनि जिउनि माबाया मा मुलाम्फाया मा ओ सोमखोर ओ फोथार ओ खिरि बारनाय बिबार बोहैबोनाय दैमा दैसा आरो दाव दावउफोरनि रोजाबनाय गामिनि जिउखौ निजोम आरो गोजोन गोनां खालामो आरोना नोंथां। ओ मानसिफोरा थाजिम फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं आरो गाइखेरखौ मोजां मोनो जायखौ ओ बांसिन जायगायावनो दिहुननाय जायो आरोना नोंथां।
औ
गथसाफोरनि थाखाय ओ गेलेनो थाखाय लांदां जायगा थायो आरो गोजोन आबहावायाव नारसिननायखौ खम खाला नोंथां
औ
थांना थानायनि ओ खरसाया सरासनस्रायै नोगोरनिख्रुइ खम जायो आरोना नोंथां
औ
नाथाय गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरबो दं ओ सोलोंथाइनि फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्थामेलानि खाबुफोरा नोगोरफोर बादि जौगाजानाय नङाबो जानो हागौ आरो ना नोंथां। गामिफोरावथ बांसिनानो मेडिकेल आरो फरायसालि फरायसालिनि खाबुबो गैयाबो जानो हागौ नाथाय सोहोरावथ बेफोरनि खाबु थायो नालाय ओ बेबायदिनो गोबां ओ गामिफोराव खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो आरो ना नोंथां।
औ।
ओ जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोरफोराव थानो गोनां जायो आरो ना नोंथां ओ नोगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद गुबुन नोंथाङाबोथ‌ मिथिखागौ।
औ।
नोगोरा गोदान मुगानि बिल्डिंफोर दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर फरायसालि‌ फरायसालिफोर देहा फाहामसालि आरो‌ रंजानायनि खाबुफोरजों मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
नोगोरफोरा फालांगि ओ खारिथि बिरोंदामिन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइ बेंक आरो दिहुनथाइ ओ बायदि ओ बिथिङाव गोबां ओ साख्रिनि खाबु होयो आरो ना नोंथां। ओ गुबुन गुबुन ओ हारिमु धोरोम आरो बेकग्राउणडनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो। जाय मोनसे रोखोम आरो जिउनि गोनां समाज सोरजियो आरो ना।
औ।
ओ नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों। साबसिन सोलोंथाइ। जेनेबा सोलोंथाइनि खाबु मोनो नालाय ओ सावस्रिनि जोथोन। बिथोन मोननाय जेनेबा मेडिकेल ओ फरायसालि। बेफोरबायदि खाबु थायो नालाय। नोगोरफोराव मोजाङै साखाफारायै। फरायसालि, फरायसालिमा, ओ मुलुगसोलोंसालि। देहा फाहामसालि आरो बिजिरसं मिरुफोर दं। ओ फरायसाफोरा। गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो जेराव। ओ बेरामिफोर। बेरामिफोरा गोजौ थाखोनि फाहामथाय मोननो हायो।
औ।
बास, ट्रेन आरो मेट्र' सिस-सिस्टेमजों लोगोसे रायजोआरि हान्थामेेलाया। ओ दावबायनानै दावबायनायखौ गोरलै खालामो आरोना नोंथां। ओ नोगोरफोरा साबसिन फोनांजाब ओ सिबि थायो।
औ।
सिबिथायबो ओ होयो आरोना नोंथां जायजों ओ सुबुं मुलुगजों सोमोन्दो लाखिनायाव मदद मोनो आरोना नोंथां। ओ गामियारि सोहोरानि जा बुंनाय ओ बेखिनियानो आंनिया ओ नोंथाङाबो एसे फोरमाय ना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा जागायदो नोंथां।
औ नोंथाङाबोथ' बुंलांखाबाय जेनेबा गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउआ समाजनि मोननै गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय आरोना।
अ नोंथां औ
औ सोरबाया गामिखौ मोजां मोनो सोरबाया नोगोरखौ मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ औ नोंथां नंगौ।
बेफोरो गोबां बिथिङाव जेनेबा गुबुन -गुबुन जायो आरोना।
औ औ।
औ जेरै जिउ खांनाय आबहावा सोलोंथाइ खामानि आरो खाबुफोर
उम उम।
माखासे सुबुंफोरा गामिनि निजोम आरो मिथिंगायारि सोरगिदिं थासारियाव रंजानाय मोनो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ आरो खायफाया नोगोरनि गोख्रै आरो गोदान मुगानि जिउ खांनाय मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ ओमफ्राय मोननैहाबोथ' गावबा गावनि मुलाम्फा दं।
औ औ
औ जेरै गामिनि जिउआ गोरलै गोजोन आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां।
औ
औ बे गामिनि सुबुंफोरा सरासनस्रायै गावजों गाव मोजाङै सिनायो। खौसे बायदियै जयै थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसे बिसोरो गामियाव फोरबोफोरखौ जयैनो खुङो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो गावजों गाव जेनेबा हेफाजाब होलायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ आरो नोंथाङाबोथ' बुंबाय बांसिन गामियारिफोरा जेनेबा आबाद ना हमनाय बेबायदि बायदिसिनाफोरनि सायाव सोनारो आरो ना।
औ नोंगौ
औ ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं नोगोरनि जिउआ गोदान मुलुगनि गोसो गुदुं आरो खाबुफोरजों बुंफबनाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
नोगोरारिफोरा साबसिन सोलोंथाइ जौगा थाखोनि सावस्रि सिबिथाय दारिमिननि खाबुफोरखौ मोनो
औ नंगौ
औ नंगौ दाथ' समाबो जाबाय नोंथां
औ
ओ नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गामि आरो औ गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ
खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन
गोजोनथों नोंथां